नोंथां।
औ नोंथाङा आंजों मोननैसे आयदानि बागाव सावरायनो हागोन ना।
औ औ हागोन हागोन नोंथां थारैनो।
औ आ नोंथाङा आबादनि बागै एसे बुंफोरोथिना होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ। औ थारैनो हागोन जायानखि आङो आबाद माने जोंनि जोंनि बर'फोरनि माबादिहाय जों बर'फोरा आबाद मावनानै जागासिनो दङ बेनि बागैनो बुंनांसै नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
दाथ' जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि ओ बर' गामि एबा बर' ओनसोलफोरावहाय आबाद मावै मावै जानायखौ नुबोगासिनो दङ नङा होमबा?
औ।
दा थिग बे लेखायैनो जोंहा जोंनि ओनसोलनि बर'फोरा आबाद मावनानै जाग्रा हारि होननानैबो जों मिथिखायो नङा गोदोनिफ्रायनो दा जोंहा बर'फोरनि आबादारि हारिमुवा जानखि जोंहा रांखान्थियारि बिजोंजों मोनसे एंगारलायनो हायि मोनसे सोमोन्दो दङ नङा होमबा दा थिग बे लेखायैनो जोंहा आबादखौनो। जोंनि गामि गफानि ओनसोलफोरनि बर'फोरा गावबा गावनि जिउखौ सालायलांनायनि गुबै राहा होननानै सानना लानाय जायो नङा होमबा। दाथ' जोंहा गोदोथ' एसेबां माबा गैयामोन। सोलोंथाइनि बिथिङाव एसेबां जौगासारनाय नङामोन नङा होमबा। जोंनि बर' हारिया दा बेनि। ओंखायनो गोदोहाय नुनो मोनोमोन आबाद। फोरखौनो मावनानै जिउ खुंलांनायखौ जों नुनो मोनोमोन बांसिनै नङा होमबा।
औ।
नाथाय आथिखालसो एसे जौगाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा थिग बेबायादिनो जोंहा गोदोहाय। आबादखौ बर'फोरा बायदि रोखोमै नेमखान्थि बाहायनानै जोङो। आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा जेरैहाय। ज' ज' मोसौ होलांनानै मोसौ हलि होलांनानै नांगोल। मै लाना हांनानै जोंहा। ज' ज'यैनो फुंबिलियावनो जोंहा मोसौजों हालेवनानै। आबाद मावनायखौ जों नुनो मोन नङा होमबा दा बे रोखोम। रोखोमैनो जोंहा फुंबिलियावनो हाल हेवैनानै जोंनि। हौवाफोराहाय बर' हौवाफोरा। मोसौ होयै होयै हालेवो। एवनानै जोंहा बायदि रोखोमनि जिबियारि हासार मोसौ हासार मोसौ। बायदिसिना होननानै जोंहा मोजाङैनो मिथि। सिथिंगायारि महरै जोंहा आबाद मावनाय जायोमोन नङा होमबा जेबो रोखोमनि रासायनिक हासार होआलाबासिनो बेबादिनो जोंहा गोदोहाय नुनो मोनोमोन जोंनि बर'। फोरनि गेजेरावहाय आबाद मावनायखौ दा बे रोखोमैनो जोंहा। आ आबाद मावनो होनोब्लाथ' गिबियावनो हानि गोनांथि जानानै फैयो नङा होमबा? मोनसे आबाद मावनो थाखायथ' जोंहा मोनसे हाया थाखारना। हा नांथारगोन मानो होनोब्ला हा नङाब्ला जोंहा। आबाद मावनायखौ जों हाया नङा होमबा।
औ।
दा बे रोखोमै मुैनो जोंहा। हाया गोनांथि जाथारनांगोन बेनि उनाव जोंहा हा थायोब्ला जोंहा बे हाखौहाय मोजाङै हालेवनांगोन आं एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय म हालवनाय जायो। रोखोमैनो जोंहा हालेवखांनानै जानखि जोंहा आं माइ आबादखौनो बुंनोसै माबोरैहाय मावनाय जायो
जोंहा माइ आबाद मावनो थाखायथ' गिबियावनो बिदान एबा जोलैनि गोनांथि जानानै फैयो नङा होम जायखौ जोंङो माइलि माइज्लि होननानै बुङो दा जोंहा माइज्लिखौहाय। गोदोहाय थिनानै दोनखायोमोन मारा नानाय समावनो बेखौ। फैगौ बोसोराव गायनांगौ होननानै। थिनानै दोननायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा?
औ।
दा बे रोखोमैनो जोंहा बै माइजलि थिनानै दोननाय माइजलिखौहाय जोङो फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोंहा सानथाम गाहाम फुख्रिफोराव सोमनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा?
औ।
दा बे रोखोमैनो बेखौहाय बोरियाव बोखांनानै जोंहा हायाव लामस्रिनानै जोंहा बेखौहाय थालिर बिलाइ थास' बिलाइफोरजों खोबस्रोननानै होनायखौ दोननायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनाव बै माइजलियाव जेब्लासिम फेंखा एबा रोदा ओंखारगोन अब्ला जोङो बेखौहाय दुब्लियाव फोनो थाखाय लानानै थांगोन नङा होमबा दा दुब्लियाव जोङो बेखौ मोजाङै हाखौहाय मोजाङै गलोलो गलोलो हाब्रु खालामनानै नांगौ बिबांनि जोंहा मै होनानै नांगौ बिबांनि दै लाखिनानै जोंहा बेखौहाय खादा एबा दख्लिफोराव माइज्लिखौ लानानै आखाइजों सास्रो सास्रो होनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा खोथि खोथियाखौहाय माइजलिखौहाय बेखौनो होनो जोंहा खोथिया फोनाय दा बेखौ जोंहा मोसौ जासै बोरमा जासै दाउ जासै जोंहा बेखौ बायदिसिना रोखोमै जोथों जोथोन लानाय जायो नङा होमबा जेरैहाय औवानि बेरानै हेबनानै जोंहा बेखौ दोननाय जायो नङा होमबा मानो होनोब्ला मोसौ बोरमाया जानो हायै बायदि थिग बेबायदिनो जोंहा बायदि रोखोमै आदब खान्थि बाहायनानै खोथियाखौ फोनाय जायो दा नोंथाङा नोंथाङाबो आंनो आथिखालाव माबादिहाय आबाद मावनाय जायो जोंनि आथिखालाव माबादि दहाय आबाद मावनाय नुनो मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां बुंनो थाङोब्ला बा नोंथां गोदोनि एबा दानि नोजोर होनानै नायोबा जोबोर फाराग खाथि दं आबाद मावनाया बिदिनो जोङो गोदो जेबो मेडिसिन एबा मुलिफोर होआलासिनो जोङो हासारजोंनो जोङो गोबोरखि हासारजोंनो आबाद मावनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनोमोन बिदिनो जोङो माइ गायनो थाखाय जोङो गोबां बिदिनो दिन थांनानै नानै ज गोबां बिदिनो गोजां बोथोर मोनहां मोनहां जोङो हालेवोमोन होनना मिथिनाय जायो गोदोनि समाव बिदिनो जोङो मोसौजों लासै लासै लासै दब्लासे दब्लायनानै जोङो हालेवना होनानै जोङो बेजोंनो गायनानै गोबाव सम लायोमोन होनना मिथिनाय जायो। बिदिनो जोंनिया हाजिरानि अनगायैबो जोङो बिदिनो हाजिराया खौ जोङो लायामोन होनना मिथिनाय जायो बिदिनो फाला बदल बिदिनो बिनियावबो बिनियावबो थांना हैनानै बिदि सावरि बादालि जानानै जोङो रंजा बाजा गायनाय फुनायफोरखौ जोङो खोनानो मोननाय जायो। नाथाय दाबायदियाव जोङो दानि जुगाव नुनो थाङो जोङो ओरैनो रांनि जोङो मानसिफोरखौ जों बिदिनो हाजिराया लिंबाबो जोङो मोननो थाङा नङा होमबा? जोङो बिदि बिदिनो मोसौजों हालेवनायखौ जोङो नुनो थाङा जोङो बिदिनो ट्रेक्टरफोरजों जों खेबसेनो हालेवना होनायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो जोङो ब्रै बिगाबाबो बा बिगाबाबो जोङो खानसेनो हालेव ट्रेक्टरजों हालेवनानै जोङो बिदिनो जोङो। गायग्रा आइजोफोरखौ जोङो गोबां लायो गोबां हाजिरा लानानै जोङो। लोब लोब लानानै। खानसेनि गेजेरावनो जोङो फोजोबनायखौ नुनो मोनो बुंनो थाङोब्ला। बुंनो थाङोबा जोङो गोदोनि दिनाव बिदि गायनायफोराव जोङो गसा लानाय एबा बाख्रि गायसननायफोरखौ। खौ नुनो थाङोमोन। नाथाय जोङो दानि दिनाव गोबां खम नुयो बिदिनो जोङो बिदिनो। खान्थिखौ जोङो फालिनायखौ जोङो नुनो मोनला। बिदिनो जोङो गोबां खामानि थासै दानि मानसिफोरा गोबां। बिदिनो खामानि। फोर होसोना मावसै बेनिखायनो थाब थाब फोजोबनो थाखाय खानसे खाननैफोरनि गेजेरावनो बिथांमोना। हाजिरा लिंहोनानै गायहोनायखौ नुनो मोनो।
मोनाो औ।
बिदिनो माइफोरखौ गायबाथाय जोङो। बिदिनो गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय एबा जोङो न'खरफोरनि। सुबुंनि उदैफोरखौ जों सुफुंनो थाखाय जोङो माइ आबाद मावनाय जायो नङा होमबा? जोङो बिदि बोसोर गिदिं ज जोङो म माइखौ जानो थाखाय जोङ गायना लानाय जायो। गायनानै जोङो बिदिनो नांगौनि बाराखौ जोङो न'आव नांगौ जानाय। फोरखौबो जोङो फैसा एबा रांफोरखौ जोङो नांगौ जानायखौ फाननानै। सुंना लानाय जायो हाथाय बाजाराव जोङो। फानहैबा जोङो माइफोरखौ म मोनसेफोराव जोङो। बिदिनो दाइनजौ एबा स्निजौ मोननाय जायो। बिदिनो जोङो माइ आबादखौ गोबां बर' सुबुंफोरखौबो गोबां। फालांगि खालामनाय नुनो मोनो गोबां जौगासै गोजौ थाखोआव गोबां। दावखोलांदों। बि माइ आबादनि मावखांनायनि अनगायैबो बेखौ हाखांनायनि उनाव जोङो। गोबां बिदिनो टिसि नागा एबा जोङो गोबां मथ टर बेसर बायदि जोङो फोनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरावबो जोङहा गोबां रां मोनसै। बिदिनो जोङो बेसादफोर बेसादफोर फबाथाय जोङो बिदिनो गोबां थाव गुबै दिहुननानै लानाय जायो।
औ जायो जायो।
बिदिनो जोङो टिसि नागाफोरखौबो दासान्दि जोङो नुनो थांलिया। बिदिनो जोङो मटर एबा बेसादफोरखौ गोबां। फोनायखौ बिगा बिगा फोनानै गोबां रां खामायनायखौ जोङो नुनो मोनदों।
औ नंगौ।
जोंनिया गामि ओनसोलफोराव बांसिन जोङो आबाद मावनानै जिउ खुंलांनायखौ जों नुनो मोनो। सोलोंथाइ गैया लाबासिनो। बिथिनोबो जोङो आबाद मावनानै गोबां न'खरखौ सामलायलांनो हायो एबा। खुंलांनो हायो जोंहा गोबां बि बिदिनो जोंहा बिबाग दङ बिदि मेसेङाव एक्सट्रा आबाद मावो दैज्लाङाव एक्सट्रा आबाद मावनाय गोबां दङ बिदिनो। बुंनो थाङोबा जोङो गोजां बोथोरावबो गोबां मैगं थाइगं गायनानै जोङो गोबां रां आरजिगासिनो। बिनो बिदिनो जोङो। मा बोथोराव जोङो मा मैगं गायनायखौ जोङो बेनि सिगाङावनो जों गिबि थम दिहुनो नाजायो नङा होमबा जोङो। जेब्ला गोजां बोथोराव जोङो मुलाफोरखौ जोङो गिबिसिनै जाय गिबिसिनै दिहुननो हायो। बिनो रांफोरखौ एसे बेसेन गोसासिम मोननो थाङो। बिनिखायनो मुलाफोरखौ जोङो फोनानै बिदिनो मुथा मुथा खालामनानै जोङो मुला बिलाइखौ हाथाय बाजाराव गोबां फाननायखौ नुनो मोनसै
मोनो मोनो औ।
इदिनो जोङो मेसें बोथोराव कबि एबा जोङो लाइ लाफा आफायाथ' जोंनिया जोबोर गोथाव नङा होमबा? गोथाव ओंख्रि बर'फोरा गोबां फाननो नङाबाबो न'आव जानो आन्थाबाबो जोङो गोबां गायना लायो।
लायो लायो औ।
लाइ लाफा बिदिनो कबि, अल कबि, फुलकबि बिदिनो फान्थाव एबा आलु फोरखौ जोङो गोबां गायो बुंनो थांबा औ आलुफोरखौ जोङो गोबां न'नि खाथिनि बारि एबा जोङो लांदां हा फोराव जोङो गायना लानायखौ नुनो मोनो। बेखौ आलु गायनाय बुंनो थाङोबा जोङो जायगाखौ जोङो हासार गोनां हा नायनानै जोङो हालेवना लाग्रोयो। हालेवना लानानै बेखौ जोङो हाथारसाफ्राफोरखौ जोङो गुन्दै खालामनानै बेवहाय जोङो जोरफोरखौ बासिनानै बेवहाय जोङो नांगोलखौ गेजेर गेजेर जोङो बिदिनो आखाइजोंनो बोनानै सिनखावना लानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों बेनि उनाव जोङो आलु बिदानखौ जोङो गेजेर गेजेर जोङो होलांनानै फबनानै जोङो होनायखौ नुनो मोनो। बेहाय बेहाय बेनि सायाव जोङो जिगाब एबा जोङो मेटखा बिलाइफोरखौ जोङो खोबनानै होननानै नुनो मोनो। ओ
औ औ।
बिदिनो जोङो खोबना होयोब्लानो जोंनिया माने आलु बेदरा बे गोदिरा गोदोर